औ नोंथां औ औ नोंथां खोना
औ औ ओ जोङो अब्ला मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनोसै
औ औ नोंथां औ नोंथां हागोन थारैनो
जोङो अब्ला माने जोंनि न'खरफोराव फिसिजानाय दाउ अमा बा गुबुन गुबुन जुनार जिब जुनारनि सोमोन्दै जों एसे रायलायनोसै
औ
औ दा ओ न'खराव फिसिजानाय जिब जुनार होनोब्ला नोंसिनि नोंथांमोनि थिं ओरैनो मा मा जिब जुनारखौ बांसिनै नुनाय जायो नोंथां एसे
औ नोंथां ओ जोंना दा गामि ओनसोल नालाय जेरैहाय जों गामि ओनसोलाव जे जि जुनारफोर फिसियो ओ जेरैहाय बुंनो थाङोबा जोंना दाउ थाबाय अमा थाबाय ओ मोसौ बोरमा बिदिनो हांसो बेफोरखौ जोङो फिसिनाय जायो आरो नोंथां ओ जोङो औ जोङो दाउ अमाफोरखौ बोरैहाय फिसियो होनना बुङोब्ला जोंनाथ गोबां गोबाङानो बिदि फार्म बानायनो हाया नालाय नोंथां बिदिनो खायफा खायफा न'खराव ओ न'खरसे बा न'खरनै जोंनि गामियाव बिदिनो फार्म खालामनाय दङो आरो
ओ दाउफोरखौ बोरैहाय फार्म खालामो होनना बुङोब्ला नोंथांनो आं फोरमायनोसै नोंथां
औ नंगौ दे
ओ बे दाउ दाउखौ जोङो फिसा फिसाखौ जोङो बायनानै लाबोग्रोनांगौ आरो मासे याव बाजि बा ब्रैजि रां होनानै ओ बिनि उनाव जोंङो जौसे से बा नैजौथासो लाना फैनांगौ दाउखौ ओ बिनि उनावहाय जोङो लाबोनानै ओ बिसोरनि थाखाय थाग्रा ख' था खालामनांगौ आरो नोंथां ओ अब्लासो बिसोरो मो जाङै थागोन नालाय बेनि थाखायनो आरो बिस सोरोथ' ओ खिबाय थायो नालाय बिनि थाखायनो जोङो ओ बातरि खागजफोरखौ जोङो गाहायाव सिङाव बना दोननांगौ आरो बिदिनो बिसोरनि थाखाय मोब ब्लिबफोरखौ एबा लाइनफोरखौ जोङो बोनानै फोजोंना होनांगौ आरो गुदुं जानायनि थाखाय ओ बिसोर दाउ फिसाफोरखौ गोबां जोथोन लानांगौ आरो नोंथां नङाबा बिसोरो ओ फिसा नालाय गोबां थैनो चान्स थायो आरो बेनिखायनो गोबां जोथोन लानांगौ जायो बिदिनो जोङो आदार फोरखौबो बायनानै जोङो होफैनांगौ आरो बिदिनो आदार होग्रा थाखायो नालाय ओ बिदिनो सम सम दैखौबो होबाय थानांगौ आदार होबाय थानांगौ बिदिनो ओ गो बाव सम जालांबा जेन'बा दान मोनथाम लकेल दावा आथ' दाउमोन दान मोनथामावसो फानजानाय जाहैयो नालाय नोंथां ओ जोङो दान मोनथामहालागै जोङो फिसिनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बाजारफोराव लांनानै फानहैनानै इदिनो गोबां रां मोननाय मोननाय जायो आरो जों दा नोंथां
औ दा नोंगौ नों
औ आरो नों नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायहा मा मा जिब जुनारफोरखौ फिसि फिसियो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना नोंथां
औ हागोन नोंथां दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो माने गामि ओनसोलनि नालाय दा बिदिनो न' न'खर दाउफोराथ' थाखायोआनोसै आरो बिदिनो सोरबा अमा लायो आरो सोरबा बोरमा लायो नाथाय आं दा नोंथां बुंनाय बायदिनो बे दाउ फारामनि सोमोन्दैनो आं एसे फोरमायनो सानबाय माने जोंनिथिंबो गोबां दङ ओ जाय ब्रयलार फार्मखौहाय मोनसे कम्पानिजों साइन बा सहि खालामनानै फैदों आरो जोंनि गोबां बेबायदिनो थामजि ओ मा थाम रोजा नैरोजा बिदिनो दाउ फिसाफोरखौ कम्पानिनिफ्राय लाबोनानै ब्रयलार दाउखौ फिसिदों आरो दा बेयाव बिथांमोननो जोङो नल लुना होनांगौ नखौ लुनानै दोननानै नोंथां बुंनाय बायदिनो दाउ फिसानि थाखाय माने बिसोरथ' गिबियाव माने बिराद उन्दै थारावनो बेरजेननायनि दावउदैनिफ्राय गाव देर जोबनायनि समनिफ्रायनो बिसोरखौथ' आलदा खालामनाय जायो नालाय ओ बिसोरखौ दोनफ्लेनो थाखाय बिदिनो मोजां ओ बे जोङो मा खालामो बिनि थाखाय माने जोंनिथिं बे मिसिनजोंदि दंफांफोरखौ हायो नङा होमबा दंफां मिल जोंनियाव गोबां दङ बे दंफां मिलनिफ्राय मोननाय बे दंफां गुन्द्राखौनो लाबोनानै ओ बिसोर दोननो थाखाय बनानै होयो आरो दा आंबो दाख्लै बावैसो बिनिनो मोनसे सोलोंथाइखौ आं लाहैबाय ओ सिनै दिननि थाखाय दा हाय जों सोलोंनो मोनदों आरो बेफोरखौ माबोरै फिसिनांगौ माबोरै मुलाम्फा खालामनांगौ नङा होमबा दा जोंनि टिम बिदिनो बिदि खौनो फिसिनानै माने गोबां नखरफ्राव मुलाम्फा जानाय जोंनि ओनसोलाव दं आरो खमैबो माने गामि मोनसेयावनो मोननै मोनथाम बिब्दि बयलारनि फार्म जोंनि ओनसोलाव दा नुनो मोनदों आरो गोबांथार बिदिजोंनो बिसोरो नखर मुलाम्फा खालामनानै गाव सोरनि नांगौ जानाय राङारिखौ राङारि बिथिङाव मदद जादों
औ - औ
बिदिनो बेथ थांबाय बयलार आरो बेजों लोगोसे अमाफोर नङा होमबा दा अमाफोरखौबो जोंनि नखराव फिसिनानै माने नों बुन्दि फिसिनानै दोनबाथाय माने बिनि फिसा जायोबा बेखौ फाननानै गोबां रां मोनो नङा हबा आथिखालाव माने अमा फिसानि दामाबो गोबां बारायबाय माने अमाया गोदोनि समाव माने जों बर' हारियाल बांसिनै अमाफोरखौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव साननानै नायोब्ला आरो जों मिथिनायाव माने गोबां गुबुन हारिफ्राबो अमा बेदरफोरखौबो गावसोरनि आंगो जाग्रा हिसाबै गनायनानै लाबाय नङा होमबा दा बिनि थाखाय अमाफोरनि अमा बेदरनि माने नांगौ जानाय बिफाङाबो गोबां जाबाय ओ दा बिनि थाखायनो अमाफ्रा माने जोंनि जायगायावल बा गामि ओनसोलावल जोंनि हारिनि थाखायल सोलिनाय बे नंला आरो दा बेनि थाखायनो अमाफोर फिसिनानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो दा नों ओ जेरैबायदि बुन्दि फिसिनानै बियो जेनेबा ओ आथथा नयथासो फिसा जाबाथाय माने बेखौनो फाननानै नोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो नखराव गावनि नांगौ जानाय जानाय लोंनाय गाननाय - जोमनाय गथ' गथायनि ओ फरायसालिनि बेफोरबायदि फिस होनो गोनां बेफोर गासैखौबो माने जोंनि माखासे न'खरफ्रा जोंनि गामि ओनसोलाव आं नुदों बेफोरजोंनो माने बिसोरो सोलियो आरो बेफोरखौ फाननानैनो माने
औ नंगौ
औ न'खर न'खर बिदिनो सोरनिबा न'खराव बांसिनैानो जोंनि गामियावथ' माने मोसौ गायखौबो फिसिदों नङा होमबा मोसौ गायखौ फ फिसिदों बिनिफ्राय बिसोरो गाइखेरखौबो मोनो गाइखेरखौबो नों लोंनोबो मोनबाय आरो मोसौआ गुदि जोंना एसे मोजांबाथाय आरो नोङो मोजां आदार जाहोनो हाबाथाय माने गाइखेरखौबो बुरजासिन मोननाय जायो नालाय दा औ गोबां दङ जोंनि बर' मानसिफ्राबो जोंनियावबो माने मोसौफोरखौनो बे बाथोन होननानै बुङो ना फुरथि खालामनानै मोनसे दैलाम बारि जायगा नायनानै बिसोरो न' लुनानै दोनहैयो गोबां बेबायदिनो फियो दा बेफोराव बिसोरो गोबां गाइखेरफोर फाननो मोनो जोंनि बर'फ्राबो बिदि गोफां मोसौफोरि फिसिनानै माने जिउ खांनाय जोंनि गामियाव दं आरो नोंथां ओ उम न'खरनि राङारि बिथिङावथ' जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो साखरि बाखरिथ' गैखाया नङा होमबा
औ नंगौ
नखरफ्रा बेफोरो माने दाउ अमा बोरमा बेफोरबायदि मोसौ गौ फिसिनानैनो गावनि जिउखौ खुननायखौ जों नुदों आरो नो जोंनि जायगायाव नोंथांमोननि जायगायाव बिदिबा लकेल दाउखौनो नोंथाङा फिसियो होननानै बुंबाय नङा होमबा दा औ ल केल दाउनि माने बेसेनाबोथ' आथिखाल मुगायाव गोबाङानो नङा होमबा जोङो बाजारफ्राव बै सारग्राफोरनिफ्राय बायनांगौ जाबाथाय जोंनियाव माने बाजौ राङै बायनांगौ जायो आरो केजिसेयाव
औ
न'खरफोराव सोरनिबा गामि ओनसोलाव बायबाथ' न'खरफोराव लायोबा बिदिनो थामजौ ब बाजि बिदिसेल' आरो बेनि बेसेना नाथाय बाजारफ्राव जोङो बे सिथारग्राफोरनिफ्राय बायनांगौ जाबाथाय बियो बाजौ आरो केजिसोयाव दा नोंथांमोननिथिं बेनि बेसेनफ्रा माबोरै माबोरै सोलिदों
औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो केजिसेयावहाय ओमफ्राय ब्रैजौ बाजि बा बाजौ बिदिनो थांदों आरो बाजारफोरावहा दखानफोराव जेनेबा बिसोर दखानफोराव बायबाथाय दाउ ब्रयलारफोर एबा लकेल दाउफोर गोदानानै फानग्राफोरनाव बायबाथाय बिदिनो गोबां रां लायो आरो बिसोरो गावसोरनिबो जेनेबा गावसोरबो एसे एनै लाब जानांगोन नालाय बिनि थाखायनो बिदि बुरजाखौ लानाय जायो आरो बिसोरो
दा जोंना नोंथांमोननिथिंजाय अमानिबो फार्म बानायनाय दं नामा नोंथां
औ नोंथां दङ जोंनि जायगायाव सासे जोंनिनो बिदा जानाय थाङा माने ओ लकेल अमाथ' नङा बियो गुबुन हादोरनिफ्राय जाय अमा खौ फिसियो माने अमा गुफुर जायखौहाय जोङो हेमसियार होननानै मिथियो ना बे अमाखौ सासे दङ जोंनि जायगाया जोंनि एरियायाव माने बिथाङा फिसियो आरो दा बिथाङा बेजोंनो माने सोलिगासिनो दं माने ओ फार्म खुलिजेननाय समावथ' बेबो माने एसेनिफ्रायनो जागायदों नाथाय आथिखालाव जों बिथांनियाव नायनो थाङोबा बिथाङा गोबां माने गावनि माबाखौ फार्मखौ माने जौगाहोबोनायखौ नुदों आरो। दायो खमैबो बिथांनावहाय माने बाजि द'जिथासो बेबायदिनो अमा थायो आरो बिथांनाव आरो बिथाङा साप्लाायखौ हरोबा बा गोजानाव दैथायहरोबा माने खनसेयैनो बाजि लाख द'जि लाख बिदिनो स्निजि लाख बेफोरबायदिनो बेसेननि हरो आरो बे अमाखौ
औ औ।
बेबायदि बिथाङा बे अमा फिसिनायजोंनो बिराद माने गावनि जिउखौहाय माने ओ होननांगौ बेखौ फुरा माने जौगासारनाय औ औ जौगार दा गावनि बेबायदि ओ अमा फारामनि बेबायदिनो बिजिनेस गेलेनायजों लोगोसे बिथाङा गामि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरखौबो बे खामानियाव माने बोना लानो हाबाय हारसिंथ' हाया नालाय एसेबां गोजाव बानायनांगौ दा खाथि खालानि गोबां जोंनि सुबुंफ्रानो सुबिदा मोनदों बेयाव मावनानै दिन हाजिरा बिसोरो मोनो
औ
सानफ्रामबो अमा आदार होनाय आरो बिदिनो बिसोरनि ले थ्रा जानाय मैला जानाय बेखि हासुदैखौ सुगार हरनाय बेफोर खामानिखौ मावनानै गामि ओनसोल नि जोंनि सुबुंफ्राबो माने न'खरखौ खुंखालांदों आरो बेजोंनो आरो बिथाङा दा माने जों मिथिनायाव बिथांनो माने सरखारारनिफ्रायबो माने लन जायफोरखौ होयोना सरकारा जि लनफोरखौ होयो बिथांनो माने ओरैनो कम्पानिफ्रानो जासि हरोनो जाहैदों दा बिथांनो माने बिथांनि बिजिनेसखौ नुनानै आरो बिथांनि बेबायदि मावनायखौ नुनानै लन जासिग्राफ्राबो जोबनो थांला जाहैबाय बेसेबां नांगौ लांफै बेफोरबायदि आरो आरो दा बिथाङा मोनसे खोथा होनबावदों माने बिथाङा खमैबो से खौथिसोनि अमा खनसे बेखायनो हरनो बेबायदि नाजादों आरो।
औ
दे अब्ला नोंथां जोंहा समाबो गोबां बारलांबाय जोङो बे सावरायनायखौ बेयावनो लाखिथ'नोसै ना औ दे नोंथां गोजोन्थों।